हेल' औ नोंथां। खोनादोंना? औ नोंथां।
खोनादोंना?
औ एसे मोजां बारा खोना
औ
बारा मोजां खोनाफैयाखै नोंथां औ औ औ।
खोनादोंना नों
र' र' नोंथां बारा मोजां खोनफैयाखै।
नेटवार्क नांनाय बायजोआव ओंखारलांनो हागोन ना नोंथां अननानै
औ नोंथां र' एसे मोजां खोनाफैबाय।
औ खोनाबायना एबाराव नोंथां?
औ खोनाबाय नोंथां दे बुंदो नोंथां
ओ नोंथां जोङो दा थ' दैज्लां बोथोरबो नालाय आं दा बुंनो लानाय आयदाया दैज्लां बोथोरनि सायाव फंनैसो बुंनो होनना सानदोंमोन नोंथां
औ नोंथां औ नोंथां खोनादों।
ओ ओम ओरैनो मोजांना नोंथां?
मोजाङानो नोंथां दा नोंथाङा अब्ला ओ दैज्लां बोथोरनि सायाव फोरमायनो सानदों आरो ना
औ औ औ नोंथां ओ औ औ नों थां ओ दायो आं दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै नोंथांनो फंनैसो बिबुंथि होनि दा जोंहा। दैज्लां बोथोरावहाय जोंनियाव मावनाय आबादा बुङोब्ला गाहाय आबादा जोंनियाव माइ आबादानो
औ नंगौ नोंथां।
दानो जोंनि जोंनि ओनसोलाव जोंनि बर'नि गिबि बा दैज्लां बोथोरनि गाहाय आबाद होनना बुंजायो ओ माइ आबादखौ बोरै मावो आं नोंथांनो मोननैसो बिदिन्थि होननि नोंथां।
औ नोंथां जागोन। औ खोनादों नोंथां दे होदे
मारै मावो होनोब्ला जोंहा गिबियावहाय मोनफ्रोमबो बो। सोराव जोंहा। खोथियानि थाखाय मोनसे माइ रग' माइ बासिना दोननाय जायो नोंथां। ओ जाय माइखौ जोंनियावहाय माइज्लि होनना बुंनाय जायो। बे माइज्लिखौ जोंहा जेब्लाना। खि गायनाय फुनाय दैज्लां बोथोरा सफैयो अब्ला। बे माइज्लिखौ फोनानै लानाय जायो जायखौनाखि जोंहा माइ खोथिया होनना। बुङो बिनि उनाव जोंहा ओ। खोथियाया देरफुबाय थानाय समाव जोंहा दुब्लिखौहाय बा फोथारखौ। खेबसे हालौना लायो सेथि खेब जाय हालौनायखौ जोंनियावहाय ओ। बारायनाय होनना बुङो नोंथां खोना। दोंना नोंथां औ बिनि उनाहाय जोंहा नै। थि खेब हालौवो नैथि खेब जोंनावहाय नैथि खेब हालौवनायखौ जोंनियाव। सामार होनाय होनना बुङो नैथि खेब हालेनानै जोंहा दुब्लि। खौहाय ओ नांगौबायायदि दै जगायना लानाय बेनिफ्राय। आलि दाननाय ओ बाय। उनाव जोंहा थामथि खेब हालौनानै खोथियाखौहाय फुनानै गायनाय जायो। नोंथां दा खोयाखौ बा जाय खोथिया। खौ जोंनियाव फुयो बे खोथियाखौ जोंहा मुथासे बा जोंनियाव मुथासेखौ आखासे होनना। बुंनाय जायो नोंथां जायनाखि दाइन। आखाजों ओ जोंहा दांग्रिसे होनना बुंनाय जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोंनियावहाय माइ आबादखौ बेबायदि मावनाय जायो दा गोदो गोदाय आबै। आबौमोननि। ओ मोलाव जेरैबायदि माइ आबादखौ मावोमोन दैज्लां बोथोराव दा जोंनियाव बे। बायदि आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जालिया गोबां सोलायबोबाय दा। बिगियाननि आदब। खायदाजों जोंहा ट्रेक्टर बाहायनायखौ नुनो मोनो जाय हाबाफारिया जोंहा। नांगाल बा मोसौजों हालौवनायाव जोंहा जि बा जिसे सान लायोबा जोंहा ट्रेक्टर। जों हालौनायाव ओ साननै बा सानथामनि गेजेराव थाबैनो जानायखौ नुनो मोनसै थिक बे। बेबायदिनो जोंनियाव बिगियाननि आदब खायदाजों। थाबैनो मावनायखौ नुनो मोनो दा गोदो गोदाय जेरैबायदि जोंहा रंजा बाजा। ओ सोरांनानैनो फुङावनो दाउला गेसेरबा जोंहा ब्रै बाजिसेयाव ओ न'खरनि। गाहाय गारजेन बा दाहोनाफोरखौहाय जोंहा हाल होलांनाय नुयोमोन। दा बैबायदि हाल होलांनायखौ जोंनियाव नु। नो मोनला आरोबाव ओ फोथाराव बा। फोरखौ बिदि दै मोनाब्ला जोंहा गोदो गोदाय एम्बु हाबा होनाय नेम दङमोन नोंथां जोंनियाव। दा एम्बु हाबा होनायनि। खौबो नुनो मोनलिया दा एम्बु हाबा होखांनायनि उनाव जोंहा अखा हायाबोला ओ। आबादारिनि नांगालखौ जोंहा फोथाराव उल्थ। थायै गायना दोननायखौबो नुनो मोनोमोन दा बैफोर नेमफोरखौहाय जोंनि। -वहाय नुनो मोननाय जाला आरो नोंथां दा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबो दैज्लांनि मावनाय आबादाव दा नोंथांमोननावहाय माइ आबादखौ माबोरै मावो फंनैसो बुंनो हागो -गोन ना नोंथां
नोंथाङाथ' ओ जोंनि गेजेराव औ खोनादों नोंथां दा ओ जोंनि गेजेराव जे माइ आबाद मावनाय दैज्लां बोथोराव बिनि सायाव नोंथाङाथ' माखासे ओ फोरमायलांखाबायानो जोंहा माइ आबाद होनोब्ला जोंहा ओ ओम सुबुं माहारिनोनो मोनसे ओ जाग्रा आदार आरो बेयो बेखौ खौ जोंङो दैज्लां बोथोराव मावो जेरै जोंङो ओ लांदां दुब्लि फोथाराव जोंङो ओ हालेवनानै जेरै जों मोसौजों नंङाब्ला बांसिनानो जों दा ओ ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायो बेखौ हालेवखांनायनि उनाव जोंङो माखासे हाग्राफोर थानाय बेखौबो साफा खालामनानै होनाय जायो आरो बेयाव गायनो थाखाय जोंहा ओ माइ जोलैबो दोननाय जायो बे माइ जोलैखौनो जोंहा दुब्लि हालौनायाव जोंहा फोनानै दोननाय जायो आरो ओ बेखौ फोनानै दोननानै जोंङो ओ माखासे एम -फौ एनला जानो हायिनि थाखाय जोंहा माखासे ओ हाथाय बाजाराव मुलि लायनानै सारफैनाय जायो आरो बे ओ फोनानै दोननाय जेखौ जों देरब्ला खो थिया होनो बियो मोजांङै ओ गोजौ जानो थाखाय बेहाय जों बायदिसिना हासार होनाय जायो ओ बेजों लोगोसे जों बेयो देरब्ला जों बेखौ फुनानै जोंङो दुब्लियाव गायस्लायनाय जायो बेनिफ्राय जोंङो बेयावबो माखासे हा हाग्रा बंग्रा एम्फौ एनला जानो हायैनि थाखाय जोंङो माखासे मुलि मेडिसिन सारना होनाय जायो बेनिफ्रायनो जों ओ मेसें बोथोराव
ओ माइ फिथाइ मोननो हायो आरो जेब्ला जों माइ फिथाइ खौ मोननो हायो अब्ला बे माइआ मोनोब्ला जों बेखौ ओ दुब्लिनिफ्राय हानानै लायनानै जोंङो बेखौ मेचिनाव नंङाब्ला न'आवनो ओ गोदो गोदाय आबौ आबै आबौनि फोरनि सिगाङावथ बांसिनानो मोसौजों ओ मारा होयोमोन दानि जुगाव बांसिनानो ओ ट्रेक्टरजों मारा होनायखौ नुनो मोनसै। दा बेबायदिनो हानानै लायनानै ओ मारा होनाय जायो आरो दा मारा होखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ ओ- सान्दुंनि गेजेरजों जोंहा फोराननाय जायो, ओ फोरानखांनायनि उनाव जोंहा बेखौनो आरो मेचिनाव खनसे ओ गेब्लेहोबावनाय जायो। जेरै जों माइरं ओंखारहोनो थाखाय जोंङो मेचिनाव होयो। बिनिफ्राय जोङो ओ जेरै जायो जों दा ओंखाम बेफोरखौनो जों बे माइ फिथाइनिफ्राय मोनो आरो।
उम उम।
दा बेबायदिनो जोङो ओ गामि ओनसोलाव गोबां माइ गायनाय बेफोरखौ मावो आरो आबाद मावो।
औ औ
दा बेबायदिनो जोङो आबाद मावनानै जों ओ माखासे आग्लायनायफोरखौ जों गुबुननोबो एबा हाथाय बाजारावबो जों फाननानै रां खामायनो हायो।
औ औ।
बेफोरनि गेजेरजोंबो जों न'खरखौ नायनो हायो आरो न'खर संसार जालाङो। दा नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंबावनो गोसो दं नामा?
औ नोंथां ओ नोंथांमोननावहाय जेरैनाखि माइखौ जोंहा गायखांनायनि उनाव थाम बा ब्रै मासनि उनाव जोंहा मेसें बोथोर सफैनायावहाय जोंहा माइ आबाद खौ जोंहा हानाय जायो, दा नोंथांमोननाव जेरैबायदियैहाय ओ माइखौहाय हायो बेबायदिनो जोंनियावबो हायो। दा बुंनो थाङोब्ला जोंनियाव गोदो गोदायनि माखासे आदब फोरा गैलिया नोंथां, ओ दायो बिगियाननि मददजों जोंहा ट्रेक्टरजोंनो माइखौ हानाय आरो ट्रेक्टरजोंनो मारा होनायखौ नुनो मोनो। ओ गोदो गोदाय जोंहा ट्रेक्टरजों मारा होनाय आरो हानायखौ नुनो मोनामोन। ओ माइखौ हायोब्ला जोंहा खासिजों हानानै माइजों ओ माइखौनो सामब्रे नानै माइखौ मुथा खाना लाबोनायखौ नुनो मोनोमोन। बिनि उनावहाय जोंहा ओ जायखौना खि बावखा होनना बुङो, बावखाजोंहाय जोंहा खलसिथ्ला सिम ओ बान्ना लाबोनायखौ नुनो मोनोमोन। बेनि उनाव जोंहा मोसौखौ जिनज्रि खानानै होगदिं होगदिं जोंहा हुखेन ग'नजों बेलथाय बेलथाय माइखौ आलादा खालामनाय जायो मोन, दा बिगियाननि आदबजोंहाय जोंहा मोजां फारसे बा मोजां खामानि थाबै जागोनखौ स साननानै जोंहा बिगियाननि मददखौ लानाय जाहैबाय। दा बिनि अनगायै जोंहा नोंथां मेसें बोथोरावहाय गोबां आबाद मावबावनाय जायो। जेरै ओ बेसर, सिबिं बेनिफ्राय ओ जुखाम बायदि बायदि आबादखौ जोंहा मावबावनाय जायो। जाय जोंहा रां खान्थि बिथिङावहाय ओ गोबां ओ मुलाम्फा मोननाय बायदियै जोंहा बेखौहाय मावनाय जायो आरोखि ना। ओ दा नोंथां जोंहा सम समाबो जाबाय ओ दिनैनि रायज्लायनाया जाथसिगोन नामा नोंथां? औ औ गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोनथों।